खुलुमबाय नों औ ओ हेलौ
औ औ खोनादों
अ खोनादों ना आचसा ओ नोंथाङा सानजौफुनि आदारखौ जाखांबायबा
औ औ दासो जाखांदों
आतसा आतसा अ
ओ आङो मिथिनो लुबैयो जे
ओम
आंबो सानो जे नोंथांनि ओ देहा सोलेरा इसोरनि अनायाव मोजाङै मोजां नोंथांनि फन आं जों रायज्लायनो हरनायनि जाहोना मा मा मानि थाखाय हरदों बेखौ एसे सोंनो लुबैनाय जादों
अह जाहोना बे जाहोना बेनो जे ओ बोथोरखौ लाना बोथोरखौ लाना हरनाय जादों आरो ना
आतसा आतसा
बोथोरा एसे गरम गोलैदों आरो नोंथांमोननिसिम माने सोंलु थाङो जे ओ बारहावाया माबायदि दं नों नोंसोरनिथिं दा बोथोरनि
अह बारहावा होनना बुंबाथ' ओ दिनै सानथाम जाबाय
आचसा
साननैयाव जोंना बोथोरा जोबोद मोजां थान्दा एसे बार बारदों माने आबाद मावनाय मानसिफ्राबो जोबोद गोजोननाय मोनदों माने बेबायदि बोथोरबा
आतसा
एसे गायनाय फुनाय हालेवनाय आलि दाननाय खोनाय बेफोर एसे माने ओ माने मा खालाम बेखौ आइ होनाय जायो आरो जों खिन्थु एसेबां माने ओरैबायदि गुदुं आरो सान्दुङा एस एसे हाइ टेम्पारेसार जादों आरो बेबायदिनो जोङो खामानिफोरखो बारा मावनो हाजायाखै बे रखम आदसा आङो नोंथांजों फंनैसो खो खोथा सावरायनो सानदोंमोन जोंनि ओ गोदो नङा होमबा जोंना बर'फोरा माबायदि रायजो जाबोदोंमोन आरो बे बै समाव बोरै जोंहा खस्थ' जाबोदों ओ दिनै जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाया माबायदि जोंहा माबायदिनो जोङो एसे ओ माबायाव फैदों बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा
अह आदसा आदसा नोंथाङा अह सोंथिखौ मोजाङानो सोंदो नोंथाङा ओ जोंना आगोलनि बाथ्राखौ साननो थाङोबा गोबां सोलायनाय फैदों जोंनि बर' समाजाव जानाय लोंनाय थानाय लोगोसे थासारिया आगोल जोंनि बर' हारि हाजो खंखर -खंखर हाजो सा- सा आबाद बायदि -बायदि मावनानै थानो हमोमोन। नाथाय ओ गोदान मुगाखौ बारा थाबनो सोलोंनो हायो। हानाय जायाखैमोन आरो। नाथाय बै समाव आगोल गोदो -गोदाय समाव नाथाय दा बे बाथ्राखौ साननो थाङोबा माने दस आंनि गोसोबा आंनि गोसो मथे स्निजि स्निजि जौखोन्दोसो एसे मोजां जानाय नुनो मोनदों आरो। जोंनि- जोंनि हारिखौ लानानै। आरो आगोलनि बादिबा माने सोलोंथाइयावबो एसे दावगानाय ओ दावगायाखैमोन दानिया सोलोंथाइनि जोंनि हारिखौ बर' हारिखौ नायनो थाङोबा एसे बुजायानो। सोलोंथाइनि खेथ्रआवबो। आरो आबाद मावनायाबोथ' लोगोसे आगोलनि बायदियानो सोलिगासिनो दाबो खिन्थु इसे खमायनो हमनाय बायदि नुनो मोनदों आरो। जिहेथु सोलोंथाइनि खेथ्रआव दावगागासिनो नोंथांनि अब्ला मा -माबायदि सोलायनाय नुदों नोंथाङा?
ओ नोंथाङाथ' आंनि सोंनायनि फिनखौ गोबां होबाय जेनेबा गोदो आरो ओ दिनैनि दिनाव बा बेबायदि दिनैनि जुगाव बा दिनाव माबायदि बर'फ्रा राय-रायजो जाबोदों बेनि बागैथ' नोंथाङा गोबां बुंबाय थेवब्लाबो आं नोंथाङा बुंनो आंनो सोंनाय लेखा आं जा मिथिगौ बेखौ बुंनो सानबाय।
औ औ औ।
गोदोनि रायजो जाबोनाय बर'फोरनि नांबान्थायाथ' जोंहा गुबै जोङो आबादखौनो मावना जाबोखायोमोन जोंहा बर'फोरा।
उम उम औ।
आरो बेबायदिनो जोंहा माने ओ बेबायदिनो जोबोद खस्थ'बो जायोमोन जोंहा रायजो जाबोनायाव। मानो होनोबा जोङो हाजो खंखर -खंखर तिब्बतनिफ्राय ओरै जोङो हाजो जिं जिं फैनानै माने जोंबोथ' नोङो बर' होनना बुङोब्ला फोलेराथ' जोंहा मोनसे मंगलियान फोलेरनि नङा
अ नंगौ नंगौ। बुरलुंबुथुरनि ओ साहा आरो सोनाब सोनाब हालाम- हालामाव
औ औ जोंहा बेबायदि जोङो बेबायदि रायजो जाबोदोंमोन नाथाय दिनै जोंहा गोबां माने दिनैनि दिनाव नायनो थाङोबा बर'फोरनि रायजो जानाय हिसाबै बुंनो थाङोबाथ' गोबां जोंहा दिनै जौगासारनाय सफैबाय होनना जों बुंनो हायो। बेबायदिनो जोंहाथ' गोदो जोबोद खस्थ'जायो। नाथाय दिनैनि दिनाव जोंहा जेबो माने उसुबिदा गैयि जों रायजो जाबोगासिनो बर'फोरा।
औ औ औ। आरो बिदि जायोमोन माने आगोलनि बादिब्ला आबाद मावनायफोराव माने हाल -हाल जांख्रा होननाय मोनसे सोदोब गैया होमबा जोंनिया जोबथि ओ आबाद -आबादनि जोबथि आगोल नुनो मोनोमोन माने बेदरनि आखाइ ओमफ्राय ओंखामनि आलि बिदि मोनसे बाथ्रा दंमोन। नाथाय बेफोरखौ एसे खम नुनो हमनाय जाबाय नोंथां।
औ दिनै बेखौ जोङो -जोङो बुंनो हागोनबा दि जोङो हाल जांख्रा होनना बुंनाय लोगो - लोगोनो जोंहा माने जोङो जेब्ला जोङो आबाद मावो बेवहाय जोङो जेब्ला जोङो माइखौ गायखांबाय बा जोंहा बेवहाय औ हाल उथिबाय उथिनाय लोगो - लोगोनो जों बेखौ माने बै जोबथि सानखालि जों बेखौ मा होनना बुङो जोंहा मोनसे दोङो मा हाल जांख्रा जोङो बेवहाय माने जोंनि जि दङ जेनेबा जोङो न' खाथि - खालानि बा गामिनि मानसिफोरखौ जों लिङो जायहा सम दङ बिथांमोनखौ जोङो लिंनानै माने बेबायदिनो जोंनाव दसे फैथ' माने बेबायदि औ लिंनानै जोङो माने बैदिनखालि माने हाल जांख्रा खालि लिंनानै जोङो बेवहाय गोबां माने हाब्रु फोनलायनाय जायो बेबायदिनो न'खरनि हामजो बा आइजो माहारिया माने बेवहाय माइनाव लांनाय होननाय जायो बेखौ जोङो माने माइ गसाखौ माने लांनानै जोंनिया बाख्रि दोननाय जायो बै दिनखालि बैदिनखालि जोंना माने
एसे रंजा- रंजा बाजा
औ -औ -औ औ बेजोंखालि जोंहा गोबां माने बेदर जानाय ना जानाय जौ लोंनाय बेबायदि गोबां माने जौ मानेथ' जोंहा जौ गिसि नङा होमबा उफाय होनना बुङोमोन जोङो बेबायदि गोबां जायो आरो बेफोरखौ माने ओरैबायदि खम नुनो मोननायनि जाहोनानो जाबाय मा जोंहा आजिखा ओ दिनैनि दिनाव मानसिफ्रा ओ समखौ गोबां खम होनाय जाबाय मानो होनोबा ओ दिनैनि जुगाथ' बादायलायनाय जुग नङा होमबा बेनिखायनो बेखायनो बेफोरबायदि माने सावरि बा- दालि जालायनाय बेफोरबायदि खामानियाव माने गोबां खम जानायखौ जोङो गासिबो नुनो मोननाय बायदि मोनो आरो
औ- औ
औ बेबायदिनो आरो बेबायदिनो नोंथांमोननिथिबोथ' माने ओ बेबायदिनो गोबां माने हाल जाख्राफोराव बिदि सलिलायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ नोंथां जायो जायो उम थेवबो एसे ओ बयहाबो माने आं बेखौनो बुंदों जे सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि खेथ्रआव एसे दावगाबायना जोंनि हारियाबो बेखायनो बेफोरखौ इसे अ बेखायनो बेफोर हारिमु बेफोरबो हारिमु नङा होमबा जोंनि मोन- से मोनसेओ बेफोर हारिमुवा इसे एसे खमायनो हमदों आगोलनि माने आगोलनि थासारिखौ नायनो थाङोबा दानि थासारिदो रुजुयोब्ला
ओ आंनिबा स्निजि बा दाइनजि जौखोन्दो गोबां माने दावगादों आरो
जौगादों दावगादों - दावगादों औ जौगादों ओ जौगानाय बाथ्रायाव बुंनो थाङोबा सोलोंथाइ बुंनो थाङोब्लाथ' दिनैनि दिनाव जोंना बर'फ गोबां माने सोलोंथाइयाव जौगासारबाय आबादाव जौगासारबाय जानाय - लोंनाय, गाननाय -जोमनाय बेफोराव जोङो गोबां जौगासारबाय ओ गोदो जोङो बेबायदिनो दंफां बिगुर गाननानैसो सोलिनो गोनां जायोमोन जोंनि गोदो - गोदाय जों जेब्ला बर'फ्रा रायजो जाबोदोंमोन नङा होमबा आगोलनि गोदोनि बाथ्राखौ बुंदों आरो खिन्थु नाथायबा दिनै ओ जोंनि बर' फोराबो गोबां माने आइ पि एस ओ इउ पि एस सि बेफोराव एग्जाम होनानै माने गोबां गिदिर गिदिर अफिसार जानायखौ जोङो नुनो मोनसै
मोनदों मोनदों
जोंबो माने बे ओ बुहुमाव नङा होमबा बर'फोरा बेबायदिनो गोबां माने ओ दैथायबोगासिनो आरो माने बुहुमखौ माने रैखाथि होदोंबा हादोरखौ रैखाथिनो बेबायदि बर' गोबां बर'फोराबो माने बेबायदि खामानि मावबोगासिनो आरो
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ इसे बोथोराबो एसे सोलायगासिनो ओ बाराथ' गरम गोलोयाखै नोंसोरनि जा
ओ औ एसे गरम जादों जानायालाय ओ नोंथाङा थ' जाबाय नङा होमबा
औ औ जाबाय जाबाय जाबाय ओइ एसे सिगाङावसो जा खांबाय माने
औ नोंथांमोननिथिंबोथ' बेबायदिनो हाल जांख्राखौ बेबायदि फालियो नङा होमबा ना गुबुन फालियो नोंथांमोननिथिं
नङा नङा बिदिनो बिदिनो जोंनि जाबो ओ हाल जांख्राखौ बिदिनो आ दानिजे बुंखांबाय नोंथाङा बिदिनो गाजा गोमजा खामनाय जायो खालामनाय जायो आरो लोगोसे आं एसे खमायनायखौ नुनो मोनदों बेखौनो होनदों माने नोंथां जिङाव फोरमायदों ओ एसे एसे खमायनो हमदों आरो आ बिदि रंजानाया गैला आरो बयहाबो आरो नोंथाङा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंदों माने ओ दानि दिनाव माने मा बुङो बेखौ ओ बादायज्लायनाय बादायज्लायनायखौ नु नो मोनो बिनि बे बादायज्लायनायखौ ओ नुनायनि गेजेरावनो जानायनि गेजेरावनो बे नुथाया एसे खमायलांनो हम दों आरो
औ औ औ औ
अ
नाथाय अब्लाबो जोङो जोंनि जा जोंनि बर'फोर नङा होमबा ओ जों जों सानो मा माने बेबायदि जेनेबा जोंनि गोदो गोदायनि ओ जा जोंनि मोनसे मा होनना बुङो बेखौ ओ जोंनि बेबायदिदि मोनसे आइडिया नङा होमबा
नंगौ नंगौ
औ बेफोरबायदिखौ जोङो फोजोबालासिनो लाखिबाय थायोबा जोंहा मोनसे मोजां मोनसे जायो आरो माने बयजोंबो ज' ज' मिलायनाय जायो मिनि खुसि जानाय लोंनाय जायो बेबायदि नङा होमबा अ औ ओ दा नोंथांजों आङो ओ बे हाल जांखनि बागै बा बर'नि जौगासारनायनि बागै बा गोदो-गोदाय माबायदि जोंनि बर'फोर रायजो जादोंमोन आरो दिनैनि माबायदि रायजो जाबोदों। बेफोरनि सायाव आं मिथियै बाथ्राखौ आं नोंथांनो गोबां मिथिबाय
औ नंगौ नोंथां
जाहाथे नोंथांनि ओ देहा सोलेरखौबो आफा गसाया मोजाङै मोजां लाखियो। ओ दे मोजां थायो बेखायनो आङो दिनैनि बे सावरायनो हरनाय फनखौ जखि जाबाय
अ अ दे अ नोंथां गोजोन्थों गोजोन्थों उम
नोंथां